ओं अ अ औ खोनादों दे नोंथां। खोनादोंना अ अब्ला थां जोंनि सावरायनो गोनां टपिकआ बेखार जेंनानि सायाव मोनना नोंथां जोंनि माने भारतबर्स भारत हादराव जोंनि लाइमोनफोरा जि बेखार था-थानाय बा बेखार जेंना बेफोरनि बागै जों एस से ओरैनो सावरायनो सानदोंमोन आरो ना गुसुङैबाबो
औ औ नोंथां नंगौ उम उम।
नोंथां माने जोंनि दा दाथ' नुनायाव एकदमबारे गोबां बेखार सुबुंफोर दं। नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा जेनेबा बे दा बेखार सुबुंफोरा बेखार थानायनि गुबै जाहोनखौ बा गुबै जाहोनखौ ओम मा गुबै जाहोना मा? थारमानि बेखार थानांनायनि गुबै जाहोना मा होनना सान्दों नोंथाङा?
औ माने जोंनि भारतबरर्सआव बेखार थानायनि जाहोनखौ होननो हो दों आरोना नोंथाङा?
एसे ओरैनो फोरमायना होनो हागोन होनबा जुदि
हागोन नोंथां। ओरैनोथ' जोंनि भारतबर्सआ मोनसे सुबुं गनतान्त्रिक हादद आरोना बेयाव माने बेयाव माने डेम'क्रेसि गनतान्त्रिक हादर बे हादराव मा ने जोंनि लाइमोन सुबुं गोबां बिबांनि दं आरोना ओमफ्राय जाय फोरा माने ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ'। बिथांमोना माने सोलोंथाइ फ्राय लानानै दंब्लाबो एबा सोलोंथाइ लायैआबो माने गोबां गोग्लैसोनानै दं आरो। माने सोलोंथाइ लाखांनाय औ औ नोंथां माने सोरबा सोरबा सोलोंथाइ लायालासि बेखार जेंना दं आरो बेजों लोगोसे माने सोलोंथाइ लानानै थानाय गोबां सोलों
बुंनो थाङोब्लाथ' नोंथां सोलोंथाइ लानाय सोलोंथाइ लानानै बेखार थानाय नि अनजिमायासो बांसिन नङा ओमबा बेखार सोलोंथाइ लायालासिनो बेखार थानायनि माबानिफ्राय अनजिमानिफ्राय उम
माने जोंनि हादराव माने सोलोंथाइ लानानै बेखार जा जानायनि अनजिमाया गोबां दं आरो दा जोंनि सोलोंथाइ लाखांनायनि उनावबो बेखार जानायनि जाहोनफोर गोबां दङ। बेनि जाहोननि गेजेरावनो जोङो फोरमायनो हागोन दे। दा जोंनि गेजेराव माने सोलोंथाइनि इडुकेसन लाइनाव माने जोङो फरायनायनि गेजेर आवनो जोङो माने किल स्किल देभेलपमेन्ट स्किल ट्रेनिंखौ मो जों मोननो हाया आरो ना नोंथां माने जोङो मोनसे दा स्कुल कलेजफोराव फरायबा जोङो माने मोनसे फरायनायाव जोङो साबजेक्टनि बागैल' फरायनाय जायो। आरो ना नोंथां माने जोङो साबजेक्टनि नलेजखौल' मोननाय जायो आरोना जों माने बेयाव प्रेक्टिकेल आखाइजों मावनानै
ओं
माने जोङो आखाइजों मावनानै जोङो माने नलेजखौ बुथुमनो हाया आरो नोंथां ओं माने बेबो मोनसे जाहोन माने जोङो खुगाजोंल' फोरमायनानै बुजायनानै लाबाल' जायाना नोंथां माने जोङो आखाइजों मावबासो बियो मोनसे आखाइनि खामानि बांहोनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना नोंथां उम माने बेफोर जोंनि स्किल डेभलपमेन्टाव गोलैयो दा जोंनि फरायसालि एबा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां स्किल दडेभ्लपमेन्टनि सोलोंथाइ फसंथानफोर गैया
उम
फरायसालियाव बेदि साबजेक्ट गैयिनि था
इसे गोसा होन नोंथां
औ नोंथां
उम
फरायसालिफोराव स्किल डेभेलपमेन्ट साबजेक्ट गैयैनि थाखायनो जोंनि गेजेराव माने ला बेखार होनजा मानि बिबांङा गोबां बांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो उम आरो बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव दा इन्डास्ट थ्रिफोरनि गे बिबांङाबो गोबां खम दङ बबेबा बबे बबेबा जायगायाव दा इन्डास्ट्रिफोर प्राइभेट इन्डास्ट्रि एबा गभारनमेन्टनि मोनसे जब खुंबासो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बेयाव सोनानै दोननो हायो आरोना नोंथां। आरो जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव दाथ' गोबां माने
उम।
टेक्सनि थाखाय एबा थांना थानो थाखाय जोंनि रांखावरिनि गोबां आंखाल जा दंना? लाइमोन समाजाव माने-' मुवा बेसादनि दामा बांनायनि थाखाय जोङो माने मोनसे -मोनसे फिसानो जोङो दारिमिन खुलिनानै लानायनि
उम।
नाया खम आरो। ना नोंथां? माने जोङो रांखावरि आंखालनि थाखाय जोङो गावखौनो माने मोनसे मोनसे माने फसंथान खुलिनानै लानो हाया आरो ना। नोंथां जोङो फसंथान खुलिनानै लानो गोनांबाबो जोङो लन लानांगौ जायो।
उम गोबां बिबांनि रांनि गोनांथि जायो।
औ नोंथां उम दा जोङो फिसा दखान होनो थाखायनो गोबां बिबांनि रां नांगौ जायो दा न'खौ लुनांगोन न'आव जोङो माल बुस थु सोनांगोन बेनि थाखायबो-' जोङो माने सुबुंफोरा
उम।
रांखौ गिनानै एबा रांखौ बाहायनो हायिनि थाखायबो जों माने सुबुंफोरा माने मोनसे दारिमिन खुलिनानै एबा मोनसे सन्थान खुलिनानै जानायखौ गोबां खम नुनो मोननाय जादों आर ना नोंथां बेबो मोनसे जेंनायाव गोलैयो बेखार जेंनानि गेजेराव ओफाय आरो जोंनि गेजेराव मोनसे इन्टिप्रनार एवारनेस गोबां माने जोङो गावखौनो माबोरै साख्रि गैयाबा थांनानै थानो हायो एबा जानो हायो बेनि सायाव जोंनि गेजेराव माने फोरमायनानै होग्रा मानसि जों गोबां खम आरो
एवारनेस गैया सांग्रांथि गैयाना नोंथांनो ओ ओ साख्रिखौथ' आरो गासिबो मोनजोबनो हाया नङा होमबा ब दां बे जोंनि भारतबर्स हादर र बेसेबां बा गिदिर आरो बेसेबां बेसेबां बा सुबुं अनजिमायानो बेसेबांबा बुरजा दाथ' सरकारा गासैनोबो साख्रि होजोबनो हाया नङा होमबा नोंथां बेनि थाखायनो जोङो गावबा गाव आ आखाइनि खामानिखौबो एसे सोलोंना लानानै गावबा गावनो गावनि जिउखौ खौ जेनेबा जिउ खुंलांनायाव एसे हेफाजाब खालामनो म मोननाय बिदि जानांगोन आरोना नोंथां आखाइनि खामानि बा स्किलफोर सोलोंनानै
दा माने स्किलनि जोङो स्किल बुङोब्ला जेरै गारि सालायनाय
ओम
गारि सालायनायाबो मोनसे माने स्किल आरो ना नोंथां जोङो गारि ड्राइभार जानानैबो गोबां रां खामायनो हायो गोबां माने जायगायाव थांनानै गारि सालायहैनो हायो आरो ना। गारिफोरनि गेजेराव जोङो
रां आरजिनो हाबाय।
औ नंगौ।
फारसेथिं नोंनि बेखार जेंनायाबो जोबोद बुलांबाय।
औ नंगौ नोंथां।
उम
बे स्किमनि सायावबो जोङो आरो मोनसे नायनो हायो दा जोङो नै लहा जालाय होनोनाय।
उम
लहा जालायहोनायाबो मोनसे स्किलाव गोल्लैयो।
उम
बेजों लोगोसे जोङो कम्पिउटारनि।
कम्पिउटारनि स्किल सोलोंना लानाय।
टार नलेज जोङो।
दानि जुगावथ' कम्पिउटारनि जुग नङा होमबा नोंथां कम्पिउटारनि जुग ए आइ नि जुग। दा जों कम्पिउटारखौ जुदि सोलोंना लाया ला। थिबाबो।
औ औ।
उम
ओम नोंगौ नोंथां। दा जोङो कम्पिउ दारनि जुगाव कम्पिउटार माने कम्पिउटारनि नलेज गैयाबानो जोङो माने जेबो खामानि मावना हाया आरोना नोंथां ओ। कम्पिउटारा माने सुबुंजों। मोनसे फोनांजाबनाय राहा हिसाबै थाफायो आरो दा आरो बेजों लोगोसे स्किलनि सायाव बुंबावोबा जोङो दा दर्जिफोराबो गोलैयो सि सुनाय सि सुनाय दरजि बेफोरबो मोनसे स्किल स्किलाव गोलैयो आरो बेजों लोगोसे दङ गोबां रोखोमनि सि
गोबां रोखोमनि स्किल दं आखाइनि खामानि गोबां दं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ दा सि दानायाबो मोनसे स्किलाव गोलैयो
अ सि दानाय
दा जोङो सि दानो गोरों सासे आइजोआबो माने गोबां बिबांनि रां खामायनो हायो आरो ना जि दानानै फाननो हायो
उम आरो टेलरिं दर्जि माबा सुनाय जि इदि सि सुनाय
औ नंगौ माने बेफोराव माने जोङो गोबां रांखान्थि बाहायनाङा आरो ना
उम
माने जों बेयाव एसे बिबांनि रांखान्थि बाहायनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावखौनो माने सासे सांग्रांथि नोगोरारि हिसाबै जोङो गावखौ खौनो दानो हायो आरो आरो बेनि गेजेरावनो जोङो माने खानाय सिननायखौबो हमना लानो
अ अ अ
औ खानाय सिनायाबो
ओ दानि जुगावथ' खानाय सिननाययाव गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
उम
दा जोङो
खानाय
गोबां सुबुंखौनो खानाय सिनग्रा द'खान हिसाबै होनाय नुनो मोनो आरो ना?
उम
जायगा जायगा
उम उम उम
बिउटि पालार हिनजावफोरा बिउटि पालार आरो हौवाफोरा ओरैनो खानाय सिनग्रा सब बेनि गेजेरजोंनो रां खामायनो हायो आरो ना माने बेयाव जोङो खानाय सिनग्रा द'खान बानायबा माने गोबां रां नाङा जायो नांगौ जाया आरोना माने खम बिबांनि रां बाहायनानैनो
उम
गलाखौ दिहुन बानायनानै लानो हायो आरो ना।
उम
आरो जोङो बेफोरखौ माने जोंनि भारत हादराव बेखार जेंनाखौ जोङो फोजोबनोबा जों माने स्किलखौ बांसिन फकास खालामनांगोन आरो ना स्किलखौ माने स्किलनि सायाव फकास खालामनांगोन आरो ना नोंथां
इलनि सायाव फकास खामनांगोन उम जों इउथ्सफोराबो फकास खालामनांगोन लोगोसे सरखाराबो जोंखौ सापर्ट
ओं औ उम माने बिथांमोनाबो सरखाराबो औ औ माने सरखाराबो माने गोबां बिथांखि लानांगोन आरो। ना माने फ्रियावनो स्किल डेभलपमेन्ट खालामना होनाय दा फ्रियावनो सेन्टार कचिं सेन जेराव जोङो माने फ्रियावनो मोनसे स्किलखौ दाना लानो हायो आरो ना नोंथां।
सासे सुबुं सम्पद हिसाबै जेनबा गायसंनो हायो आरो जों ना। किल सोलोंनायनि उनाव।
औ नोंथां उम माने बेफोर आरो बेजों लोगोसे जोङो फरायसालिफोराव कलेजफोराव माने स्किल डेब्लप बेनि मोनसे कर्स ला। फानांगौ आरोना स्कुल देभेलपमेन्नि मोनसे कर्स लायोबा जोङो दा बेजोंनो जोङो गावखौ दानानै लानो हायो आरो।
उम।
आरो जोङो स्किलाव नायोबा जोङो सल' खननायखौबो हमनो हायो।
उम।
खननाय खन्थाइ खन्थाइ लिरनाय आरो ओइ द्राम बुनाय। बेफोरबो मोनसे स किल आरोना। सिफुं सुनाय बेफोरो माने हारिमुवआव गोलैनाय औ। हारिमुनि आयदायाव बिथिङाव गोलैनाय जाहैबाय आरोना औ औ। माने बेजोंबो सासे नोङो फेमास
खामायनायखौ नुनो मोनो।
औ औ माने बिदि आरो बेयावनो जोङो माने सल' खनग्रा जायोबा जों गावखौनो सासे मुंदांखा खन मेथाइ खनगिरि हिसाबै सिनायथि थि होनो हायो आरो ना नोंथां औ
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा औ दा जोङो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थनोसै ना नोंथां
दोथदिनि नामा नोंथां सावरायनायखौ जोंनिखौ
दे दे दोनथसै दे दे दे ओम दे गोजोन्थों होम